हेलौ
अ मोजाङैनो खोनादोंना नोंथाङा
औ औ खोनादों
अ दिनै अब्ला जोङो ओंख्रिनि सोमोन्दै लायरायनोसै ना
औ औ रायलायजागोन दे
अ ओरैनो नोंथाङा मा मा ओंख्रि खौ मोजां मोनो जानो जेनेबा
जानो ओंख्रिखौ ना ओंख्रिफोरनि बेलायावथ' ओरैनो नन भेजवहाय अमा थागोन अमाजों नारजि सबायजों दाउ अनलाजों दाउ
आ औ
बेफोरखौ मोजां मोनो नन भेेजनि बेलायाव ओमफ्राय ओ सयावहाय आङो मैखुनखौनो साबसिन मोनो मैखुन औ
औ
मैखुनखौ मोजां मोनो बेनिफ्राय लाफाफोरखौबो मोजां मोनो
उम ओरैनो मैखुन होनबा बे
औ बुंलाय
हेलौ
औ औ नोंथां बुंलाय
अ मैखुनाथ' मैखुन नाथ' जेनेबा ओरै बेखोथ' जा
मा होनदों
ओमफ्राय बे मैखुुनथ' जेनेबा जिगाबफ्रावबो बेरोना?
औ औ ।
ओमफ्राय बे आरो मोनसे बानाय मोनजायोना मैखुनखौ
औ ।
बबे मोनसे मैखुनखौ बांसिन जायो?
बायनाय मैखुन आं बारा जाया नोंथां जोंहाना न'आवनो माने जिगाबखौ मारा होखांनायनि उनावहाय गारनानै दोनो आरो ना । ओइ बेयावनो सेवनानै गावनो हारसिंनो मैखुन रजयो जोंहाना, बोसोरफ्रोमबो मैखुन मोनजायो। न'आव जानो थाखाय आरो
गोथावानो मैखुनाथ' ना?
न'नि औ न'नि मैखुनखौ मोजांसिन मोनो आरो ओरैनो बानायनायखौबो जादों। बे बाजारफ्राव मोनलाबायनाय फाननायफोरखौबो जादों बानायनाय मानसि बानायनाय, बेगर लाबोनानै बानायनाय बेफोरखौबो जादों खिन्थु माने जिगाब बेरनाय मैखुनखौ आं मोजांसिन मोनो आरो मै खुननिबो जात दङ माखासे आं एसेबां मोजां मिथिया बै जिगाबाव बेरनाय मैगुनखौ आं बांसिन
औ ओमफ्राय ओरैनोथ' बे जानला मोनला मैखुना जाजाया खोमा ना?
औ मैखुना माखासे औ औ माखासे मैखुन फोरा जात दङ नालाय माखासे मैखुनफ्रा फाग्ला होनो नामा? बेफोरखौ जाजायानो जायोब्ला माने मानसि या थैनोबो हागौ
औ।
देहानि खहा जानो हागौ
औ।
नोंथाङालाय मा मा मैगं जानो मोजां मोनो?
ओरैनोथ' आं बांसिन गोथाव मोनो होनबा नारजिजों अमाखौनो आं बांसिन गोथाव मोनो ओमफ्राय सबाइजों दाउफोरखौबो मोजां मोनो। ओमफ्राय बिदिनो मेसेंफ्राव लाइ-लाफा फोरखौबो जायो जानायालाय।
औ औ। न'फ्राव गायोना मेसेंनि मा लाइ लाफा बेफोरबायदि मैगंफोरखौ?
औ।
अ मोजाङानो नोंथां।
ओरैनो मैखुनखौ मा मा होनो बानायफेरबाय नामा नोङो माबाखौ जेनेबा मा होनगोन बेखौ
खुद गाव हारसिङै बानायफेराखै
अ
ओ खाथियाव बानायनायफोरखौ नुदों बिदिनो जिगाबखौ दानग्लिजोबो ना
औ
जिगाबखो दानग्लिजोबनानै मै बेयाव प्लास्टिक मोनसे दङ प्लास्टिक जेनेबा मैखुननि बे बानायग्रा बे प्लास्टिक गल गल साइज एसे गोलाव गोलाव बेवहाय जिगाबखो नार नारथुम सोयो ओमफ्राय मैखुनखौ माने बे फ्लास नि जिं जिं जिं जिं
उम
मि मैखुन बेगरखौ सोना होयो आरो
ओमफ्राय ओरैनो
खोनानै दोनो
अनलाखौ जायोना जाया जायोना
अनलाखौबो जायो
बे अनलाखौ माबाफ्रावबो बाहायो नामा जेनेबा हाबाफ्रावबो बाहायो नामा
अनला ओंख्रिखौ जोंनिथिं हाबाफ्राव दायो बाहायला जोंनिथिं माने हाबानि नेमखान्थिया एसे आलादा जाबाय हाबाखौथ' जोंना हाबा गोलावआवनो मोनसे अनला खुरनाय दङमोन ना माबा हाथासुनि खुरनाय औ बे हाथासुनि खुर नाय दङ ना जोंथिं बेखौ फालिनाय जाया माने थिं ओरैनो बे हाबाफारिखौ गारनानै माखासे नेमखान्थिखौल' हाबा दाननाय नेमखान्थिखौल' लानानै बेखौ बानायनानै जानाय लोंनाय खालामनानै फोजोबनाय जायो आरो जोंना अनला खुरनाय गैया सिगांफोरबो ओंहो आं नु फेरनाय जाखाया जों ओन्दै आं ओन्दै समनिफ्रायनो आं दिनैसिमबो अनला खुरनायखो नो नु फोराखै जेनेबा हाथ थासुनि खुरनायखौनो नुफेरखायाखै नोंथांमोननिथिं जायोना हाथासुनि खुरनाय?
आं हाबाफ्राव थांबाबो इसिबां मोजां खेल खालामाखै बुस्थुआ जानोबो हागौ नामा।
अ उम उम उम। थेवबो बिनि सोमोन्दैथ' मिथिगौ नोंथाङा एसे
एसे मिथिगौ औ
उम माखासे फरायनायफ्राव मोनदोंना?
औ
उम
ओमाय ओरैनो जेनेबा न'आव जानाय मैगंफोरखौ न'आवनो मा होनो जेनेबा जानाय मैगं थाखाय न'आव गायो नामा? मैगंफोरखौ न'आव
माखासे मैगंफोरखौ न'आवनो गायना लायो जेरै बिदिनो लाव बेफोरखौ न'फ्रावनो मान होनाय जायो बै गरसि मेगंफोर ओमफ्राय खांख्रिंखला होनो ना भात
औ औ
बेफोरखौ गायो गायनो माने रज'यो न'फ्राव गायबाय नालाय बेफोरनि बेगर फ्रानो उनफ्राव रज' फिनलाबाया हारसिंनो
हुम
इदिनो न'नि उखुमफ्राव मानहोना लायो खुमब्राफोर बायदिखौ
आंखौ ओरैनो
माखौ?
अ नों जे होनदोंमोन खांख्रिखला
औ औ
खांख्रिखलाया ना?
औ माजों जानाय जायो बेखौ जेनेबा?
खांख्रिखलाखौ आं बेसिकेलि इसां बेलेग मैगंफोरजों इसां जानाय इदि खास नुफेराखै आलु मैगं फोरजों संनानै जायो खायफा बायदिया फाजा बा फ्राय खालामनानै जायो।
औ
बेफोरबायदिजोंनो जादों जानाय नुदों आरो आं, मैगंफोरजों लगायला लगायलि जानाय, बा गाव हारसिंनो जानाय। इदिट स्पेसियेलि माने माजोंबा लगायना जाबा गोथावसिन जानाय बेफोरबायदि आं मोनफेराखै आरो दासिमबो खांख्रिंखलाखौ।
ओमफ्राय ओरैनो आलुफोर गाय जानांगौना नोंसिनिथिं?
औ औ औ ।
ओ आलुआथ' माजोंबा माजोंबा जाजायोना बेदरफोरजोंबो?
औ आलुआथ' गासैजोंबो जाफ्राम जाजोबो आल आलुजों मिलायि मैगंआनो गै फेर खोमा बेनिफ्राय थालेर थालेरखौ जायो ना जाया नोंथाङा ओंख्रि?
अ जायो जायो थालेरखौबो जायो ।
थालेरखौबो जायो ना ओंख्रि? आं एसेबां गोथाव मोना मानोबा थालिरखौ फिथाइ थालिर फिथाइखौ आं जानो मोजां मोना। औओहो आं बेखौथ' एसेबां मिथिया बां आं गावबो जानो बारा मोजां मोनोखायनो एसेबां खेलबो खालामना जायाखै। खिन्थु बिदिनो आलुफोरजों जानाय नुयो बा बेदरफोरजोंनो फारौ बेदरफोरजोंनो जालाबायनाय नुयो।
आं अमा बेदरजों जानाय गोसोआव दं खेबसे।
थालिर औ थालिरनि औ फिथाइ आरो मैखुनबो जाजायोना बेना।
थालिराथ' बुहुद बिनि माखासे बाहागोफ्रानो जाजाफ्रामजोबो।
जाजायो औ फस्लायाबोथ' जाजायो ओंख्रि जाजायो।
फस्लायाबो जायो औ आरो खारैबो जायो बिनि रोदा ्रा
ओरैनो थालिर फस्ला बानायबा मानिखौ बानायो? जेनेबा
थालिर फस्ला जानायाना ना खारै बानायनायखौ होनदों?
मा थालिरनिखौ जायो? थालिरथ' बे बेलेग बेलेग दंना?
आं मिथिनायाव थालिरखौ थालिर फस्लाखौ बांसिन बै माबा मा मोनसे जा दंना थालिर आ
औ।
थालिरनिफ्राय आङो फस्ला जानायखौ बांसिन नुयो आरो। बिनि माबाया मोजांसिन जायोनो।
अ खारैखौबो बेखौनो बाहायो नामा खारैयावबो?
गारिनि थाखायबो बे थालिर आथियाखौनो बाहायनाय जायो आरो बांसिन। मोजांनो बेनो। बेनि गासै बे बिनि खं बिनि रोदा बिनि बे फिथाइ थायनानै माबा थायोना। बिगुर बेफोर गासिबो माने मोजांसिन जायोनो आरो खारै बानायनायाव टालेरफोरनि बेलायाव बेनानो साबसिन। जायो बेलेक थालेरफोरखौथ' आं बिदि खारै बानायनाय नुफेराखैनो।
ओरैनो खारैखौथ' माबायाव बाहायोना जेनेबा सबाइ ओंख्रि' बाह
औ औ सबाइ ओंख्रियाव बाहायो। सबाय ओंख्रिखौथ' आं बे रुनानैथ' मोनजाफेरखायाखै आं सबायाइ ओंरिख्रिखौ खारैलसो मोनजाफेरदों आरो नों नोंसोर थिं जायो नामा सबबाय ओंख्रिखौ खारै होआलासे बिदि जाफेरो नामा?
बिदिथ' आं मोनजाफेराखै गोसोआव गैया ओहो।
औ जोंथिं थिं खारै होनानैनो जायो आरो बेसो ओख्रि बेखौ आं रुनानै मोनजाफेरखायाखै आरो जाखायानो खोमा बेबायदि।
खोन्थाबा मोजां जागोन नामा सबाय ओंख्रिखौ।
औ बांद्रायबो संबाय थानाय जाया थेवबो एसे एनै मालाबा समाव संखांनाय संखांबाय नालाय एसे एनै मिन्थियो आरो बांद्रायाबो फार फेक नङाबो जानो हागौ। बाट एसे खि खिथानि आं माने नोंथांनो।
औ दे।
माने सबाय नों जेनेबा हमना ला बेदरफोरजों सङोब्लाथ' बेदरफोरखो नों एवफ्रामना लाग्रो खाबाय बिनिफ्राय सबाय खौबो गोथांखौहाय एवफ्रामनानै उवालफ्राव हुख्रेमो ना। माने खावनै खावनै हुखा बिदि फुखावना लाग्रो यो आरो एवनानै बेखौहाय एवनानै फुखावना लाग्रोसिगोन बेनिफ्राय बेनि माखासे सबाय बेगरनि बे बिगुर थायोना गोसोम गोसोम बेखौहाय एसे एनै जा हायो जावनानै बासिना लासिगोन बिनिफ्राय दै गुदुङाव बेखौ रुसिगोन आरो सबायाइखौ खायफा बायदिया बेखौ थाव होनानैबो माबायो हा थाव एसे होनानै एवबावो खायफा बायदिया। सबाइ बेगर औ सबायखौ खायफोरा थाव एसे होनानै एवबावो बेनिफ्राय खायफा बायदिया डायरेक रुगोन आरो रुनानै बेयाव खारै होगोन खारै होनानै सागोन सबायखौ माने गेब्लेनायनि थाखाय। गोदौवोब्लाथाय। बिनिफ्राय बेदरफोर एव बेदर एवफ्रामना लानायखौ उनाव सबाया रुइनानै गेब्लेयोबा बेदर एवफ्रामना लानायखौ हर आरो
सबायाथ' ओरैनो दाउजोंबो जाजायोना ओमफ्राय अमाजोंबो जाजायो।
औ औ
आं बांसिन दाउजोंनो जानायखौ नुयो आरो दाउजोंनो गोथावसिन जानायबो मोनो आरो आङो सबाय खौ अमा बेदरजों आं एसां मानसिफोरखौबो बारा जानायबो नुवा एसे खम जानाय नुयो।
औ
आंबो बारा गोथावबो मोना आं अमा बेदर माने दाउजोंनो साबसिन मोनो आरो लकेल दाउजों।
उम ओमबा जा सिगोन नामा?
औ औ जागोन दे नोंथां दे औ।